हेल'
हेल'
ओ हेलौ खोनादोंंना नोंथाङा? हेलौ
औ
ओ जोङो दायो थास' बिबार आरो अमा बेदरनि बागै जोङो रायज्लायगोन। ओम जोंहा गोबां मानसिफोरानो दायोथ' जोंहा थास' बिबारनि सिजोन गोबां मानसिफोरानो थास' बिबार जानो मोजां मोनो। आरो अमा बेदरजों संबोला जोबोद गोथाव जायो। ओ माने थास' बिबार फानब्लाबो थास' बिबारा थोस्लाबलाया मानसिफोरा बेखौ अमा बेदरजों ज जानो एबा नाजों जानो ओ बे थास बिबारखौ माने गोबां मानसिफोरानो नुबानो बायनानै लाबोयो आरो नों नोंथाङा थासबिबारनि बागै माबा बुंनो सानो ना
औ
हेल
गासै
औ
थास बिबारखौ आंबो जोबोद मोजां अमाजों जोंल नङा नाजोंबो ना गोरानजोंबो गोबां मैंजोंनो गाव गोजाजोंबाबाबो बुहुत मोजां मोनो आंबो जानो उन्दैनिफ्रायनो
औ ओ जोंथ गोदोनि
नोंथाङा थास बिबार संनो रोंगौ ना
औ आङो थास बिबार ओंख्रि बायनानै लाबोदों औ दायो आं बेखौनो बासिगासिनो आङो गोबां माने गोथाव मोनो आरो आं नुब्लानो बेखौ लानानै फैयो आरो आङो बेखौ ब्रयलार बेदरजों नाजों आरो अमा बेदरजों संनानै जायो आरो दायोथ जोंहा थास बिबारनि सिजोन नालाय थ आं जानो लुबैनानै दंखायोमोन थ आं नुनाय लोगो लोगोनो थास बिबारखौ आङो बायनानै लाबोनाय जाबाय आरो ओ जोंहा नआवबो बयबो जायो आंनि बाबाया बा आंनि आफायाथ आरो बा आफानि अमा बेदरजों फेभ्रेट ओ आंनि आबआबो जोबोद गोथाव थास बिबार संनो रोङो आरो मामियाबो थ जाहा रावबो बाया आरो थास बिबारखौ जानो जिजोंनो सङो बेजोंनो जायो आरो जोबोद गोथाव मोनो थास बिबारखौ जानानै गामियावथ थास बिबारानो जोंना थोस्लाबलाया माने बयबो नागिरहैयो ओ जानो थाखायनो मोनस्लाबलाया आरो खानानै नोंस्रानि नखराव थास बिबार जायोना?
जायो गासैबो मोजां मोनो थास बिबार होनबोला मैगंआनो थोस्लाबलाया
औ
आरो जोंफोरनि जायगाफ्राथ नै दायो ओरैनो ना नागिरनाबो मोना फिसा फिसा मुथि बुहुद दाम दाम होनानै बायनांगौ जायो जायो बहुत गोथाव मैगंखायनो आरो बोसोराव खेबसे खेबनैल मोनजायो बिनिखायनो बुहुत सेलायलायलाय जायो। बाजारफ्राव नागिरबाबो।
जोङो नुनो मोनो, जेरै गामि जायगाफोराव हाग्रा बंग्रानिफ्राय बिदिनो थास बिबारफोरखौ खानानै फाननानै गाव गावनि नखरफोरखौ सोलिनायखौ जों नुनो मोनो आरो। जोंनि बर आइजो माहारिफोरखौ नुनो मोननाय जायो गोबां बेबायदिनो हाग्रानि मैगं थाइगंफोरखौ बिसोरो खाहैनानै जेरै थास बिबार। दायो थास बिबार आरो थास आथिंनि सिजोन, थ गोबां मानसिफोरानो खानानै बेखौ फाननानै गावसोरनि नखरफोरखौ सोलिगासिनो जोंनि बर आइजो माहारिफ्रा। आरो गुबुनफोराबो गुबुन फोराबो थास बिबारखौ जायो। जोंनि बरआल नङा आरो जोंनि बरफोरनि संनायफोरखौ जाबा गुबुनफोरा जोबोद गोथाव मोननायखौ खोन्थायो आरो ट बिसोरबो। दायो गोबां संनानै जायो। आंनि खाथियावबो दङ, बिसोरो थास बिबारखौ जोबोद मोजां मोनो जेब्ला थांनाय बोसोराव आङो संनायखौ हरदोंमोन, अब्ला बिसोरो थाव गादोंमोन। ओ बि-बिसोरबो दायो जानो गाहाम मोनग्रा जाबाय आरो। बिसोरो मिनथियामोन थास बिबारखौ जायो होननानै। बिसोरो दाहासो मिथिदों थास बिबारखौ जायो होननानै आरो। नोंनि नोंनि गुबुन लोगो गोफोरा जायोना थास बिबारखौ?
आंनि गुबुन नै आंजोंनो ज लोगोसे थाफायो गुबुन हारिनि सानै लोगो बिथांमोना बे बुस थुखौबो जायो गैया आरो। दासिमबो आं सानदों उनफोरावहाय आं नुबायबायोबा बायनानै बिथांमोननो संनानै जाहोगोन जोंनि बर जोंनि बरफ्रा मारै संनानै जायो बेखौ दिन्थिनो सानदों आरो आंबो आंनि लोगोफोरनो आंजों थाब
औ औ औ।
नोंथांमोना थास बिबाराव मैथा होगोना होआ?
थास बिबारावथ मा ओ फ्राय मैथा होबांनाय जाया, बेदर हारिजों संबोला मानो हब्ला? ओ बिराद गोबावै संनाय जायोना बेखौ माननायबो मोना आरो। ओमफ्राय आङो माब्लाबा होयो जेब्ला नाफोरदों संब्लासो मैथा होनाय जायो, खिन्थु बेदरफोरदों संब्ला होनाय जाया आरो मैथाखो थास बिबारखो दै गुदुङावनो माबाग्रोनाय जायोना बयेल खामग्रो ग्रोना लायो बिनि थाखायनो गुबु सोंनायखायनो माननाय मोना।
नोंगौ नोंगौ जोंहा ओन्दैनिफ्रायनो जोंहा बिमाया जोंहा मामाया थास बिबारखौ मानो नालाय माननाय मानगानायनि थाखाय बेखौ दानगारनाय दानगारनो थाखाय मैथा एबा मेवा बेफोरखौहाय लगायनानै होयो। गासैनाबो गासै गासै बेलेग बेलेग
औ बेलेग बेलेग संनानै जायो गावबा गाव स्टाइलाव औ जोंहाबो बो होयो मायावबा मायावबा बाट गासैयावबो होआ आरो। आरो न खा माबलाबा समाव होनो गोसोब्ला मैथाया खाथियाव थाब्ला होयो? आरो खाथियाव गैयाब्ला होनाय जाया आरो नाफोरजों संबोला मैथाफोरखौ बारा होनाय जाया आरो।
नोंगौ।
जोंनि गामिआवथ' गोबां मानसिफ्रानो थास' बिबार जायो। ओ जोंहा थास औ थास गायो ना गामियावहा बे थास गायनायावथ जोंहा सिगां थास बिबारखौ मोनो थ गोबां मानसियानो माने थास बिबारखौ बिसिनियाव लायो आरो। जायफोरा थारुन गायो बिसोरनियावहा गोबाङानो माने बिनानै दोन खालायनो गोनां जायो मानो होनबा मोनस्लाबा। जानानैथ जोबोद गोथाव मोनो। खामखौनो जाब्रेलायो गोथाव मोननानै जेब्ला अमा बेदरजों सङो अब्लाथ ओ बुंनोनो नाङा आरो।
नोंगौ जानायआव अमा बेदर गोरानजों संबोला मैगंआनो गासैबो
औ नोंस्रानि न'आव सोरबांसिन गोथावसिनै थास' ओंख्रिखौ सङो?
जा न'आव जा मामाया गावसिनि थास' बिबारजों नागोराजों उन्दैयाव बारा मोजां मोनामोन मा ननायखायनो खिन्थु दायोबा आंबो देरनानैफ्राय बुहुद गोथाव मोनग्रा जाबाय आरो।
औ।
औ। हेल' हेल' हेल' हेल' नोंथाङा खोनादों?
हेल' हेल'
औ नोंथां खोनादों।